औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों। मा-मा खालामदों?
नै आं दा सानजौफुनि बेलासि समनि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
जिरायनानै दं। आंबो खामानियाव फैबाय आं एसे सिगां फैबाय आङो दिनै दिनै देवबारमोन ना देवाराव एसे थाब जायो
खामानिफोरा आरो ना
औ
अ
बोथोरफ्रा मारै मारै ओमफाय
बोथोराथ' दा दैज्लां बोथोर जाहैबाय बिदिनो दसेनो अखा हायो दसेनो सानदुं दुङो माथो बुंबावनो नोंथांमोनिथिंलाय माबोरै बोथोरालाय? अ
ना
औ ओमफ्राय नोंथांमोनसिम बोरै बोर थोरा
जोंनाबो बिदिनो दाथ' दैज्लां हागासिनो अ खाया बिदिनो फुरा हागासिनो लागाथार हागासिनो अखाया
दिनैबो हाादोंमोन नामा अखाया?
औ हागासिनो माबासो जाबाय ओं थाम दिनसो जाबाय ओहो फुरा लागाथार हाबाय थानाया आरो जोबनाय गैयै थाबाय थानाया
औ
उम
ओरैनो दैबानाफोर जायाखै आरोना जाबावबायसो
औ दैबाना जादों एसे बुरजा नङा बिदिनो जादों
नांगौखिनि आरोना
औ नांगौखिनि जाबाय
नदि खाथि जायो होननाय खोनादों
औ बे आइ नदियाथ' दा देरथ'वाखै देरनाया उनावहायसो एसे अखा फुरा हाबाय थाबा माबा जागोन नामाथाय बानाबो सोमजिनो हागौ। उम बयबो मालाय दा अखाखौबो नांगौना दा। बयहाबो माइ गायजोबनाय ना।
औ।
माय गायनां गायनो थाखाय। जोंहा गैया गायनाय जायाखै गायनाय जायाखै माने जोंना‌। हायानो गैखाया आरो गाय
बिथा मोनसेल' दं जोंना आरो अबावहाय माइ गायनो।
ए।
ओम नों नोंस्रा गायोमोन नामा?
जोंहाथ' गायानो एसेल' गायो
आवगोल ओम सिगां गायनाय गायनाय खोनादोंमोनदा आं।
औ गायदोंमोन बेबो मालायनि हायावसो गायदोंमोन ओरैनो आदि गायदों आरोना।
ओम। दाथ'। गायनाय जाला।
दा। थ' गायनाय जायासै मानसिबो गैला जाहैबाय
नोंसोरबो खामानि मोनजोब्बाय ना।
औ।
उम उम।
खामानियाथ माथो बुंनो।
उम बिदा फंबाय सानैबो।
अबाव।
माहाजोन माहाजोन जासिगोन जाबायना नोंस्रा
ओमफ्राय बेफोरखौ दोनथदो।
ओ मा।
नोंथांमोनथिं ओरैनो मा मा आबाद गायो दा दैज्लां समाव
आबादाथ दैज्लांनि बिनो गिबियावथ माइयानो जाहैबाय गाहाय माइ गायबाय ओमफायो दैज्लांनि बिदिनो सबाय बिमा खुमब्रा जोगोनाथ बानलु भिन्दि बिदि मावो आरो गोबां मावो मावनायाथ दैज्लांनि जा आबाद दं बेखौनो मावजोबो।
ओमफ्राय ओरैनोथ नोंथाङाबोथ माइ आबाद मावनायनि बागै मिथिखायो जानांगौ
मोनथियो मोनथिनायाथ माइ निया माइनियाथ ओरैनो माइयाथ अनेक गोबां रोखोमनि दं
औ
माइया जेनेबा ओ अनेख नाम दं आंथ नाम माबाखौ मुंखौ गोसोआव गैजोबा जायखिनजाया मोननैसो खोन्थानोसै आं उम ओरैनो रनजित गायो ओमफायो माइब्रा गायो
माइसालिबो गायो दां ना?
ओ माइसालि गायो सनालि गायो ओमफ्रायो आङो गोसोआव गैजोबा जायखिजाया मेरलाथ मुं दं माइनि बिदिनो
ओरैनो माइखौ माबोरै गायो नोंथाङा मिनथियो ना?
माइ मोनथियो गिबियावथ खारायग्रोनांगोन हाखौ
अ
बेनि उननायाव साम्बार होनांगोन बेनि उनावहाय सामार होखांनायनि उनाव हाया गेब्लेबाय नालाय बे बेयो जोबथा गायनाय जाबाय आरो बेयावनो गायनाय जाबाय आरोखि माइखौ हाखौ सेवग्लिहोजोबग्रोबाय गिबियाव हा माबानानै हालेवग्रोनानै बिनि उनाव हाया जेब्ला दुफु दुफु जायो गेब्लेयो होमब्ला माइखौ थुनानै होबाय आरोखि बेबायदि
ओमफ्राय बे माइ गायनानै मा समाव मोनहैनो हायो बे माइखौ
माइआथ द दाननि उनाव मोनहैयो बिदिनो अक्टबर नभेम्बराव मोनहैयो नामाथाय अ आं बांद्राय मोन-मोनथिया जायखिजाया द दाननि उनाव मोनहैयो आरोखि ना ओमफ्राय नोंथां थानाय जायगायालाय माबायदि
आं थानाय जायगायाथ दा औ गोजानावसो दंफैयो दंनायाथ
नोंनि जायगानि बोथोरनि बागै एसे नों खोन्थाहरलाय आंनो
बोथोराथ' बिदिनो दा बिनो अखा हायाबा गरम जायो बिरानो थानो हानो नागिरा अखा हायोबा बो गरमानो होनजायो अखा हायोबाबो ना नाथाय एसेसो गोजोननाय मोनो आरो अखा हाबा
औ
एफा गरम जाया‌
ओरैनो समान माबायावनो समान थाखोआवनो थाबाय थायोना बोथोरा गुसु ओमफ्रायो गुदुङावनो ना हाजोबो नामा जायगायालाय?
नङा हाजो नङा
हाजो नङाना? जायखिजाया मोजां आरो ना?
मोजां नोंथां मोनसे नोंना माबोरै जायगायालाय?
जोंथिंबो मोजां गासिबो जोंनाया अखा हाबा बिदिनो गुसु जाबाय ओमफ्राय अखा हायाबा गुुदुं जाबाय। बिदि समान थाखोआवनो थाबाय थायो आरोखि ना?
औ
गुदुंबो गुसुबो। मोजां थानो बोथोरालाय बिदिनो बांद्राय अखा हाबाबो सुखुवा आरो बांद्राय गुदुं जाबाबो थानो सुखुवा जायो नालाय। ओंखायनो समान थाखोआव थाबाय थानो थानांगौ आरोखि ना?
औ अखायाथ' ओरैनो माइ गायग्राफोरनि थाखायसो दा बिराद गोनांथि। थि जानानै थायो जोंफोरनि थाखाय थ' माइ आबाद माविफोरनि थाखायथ' एसे दिस्टाबानो जायो माने अबावबा थांनो मानो खामानि मावहै नो बिराद
औ औ जोंनिथि जोंनि थाखायथ' बिराद जेंना जायो अखा हाबा दा मा माइ गायग्राफ्रासो नांगौना। गोनांथिथार। माइ गैयाब्ला नोङो बेसेबां दै माबानानै लांनानै गायहैनो फोथाराव बिराद जेंना सोमजियो आरोखि ना ओंखायनो दा नांथारगौ बे नैबे दान मोननैयाव फुरा आबुङै नांगौ आरोखि अखाखौ। उम
अखाया नाथाय दाथ' अखाया बिराद खम जाबाय बिदि मोनबाय आं माथो?
अखाया खम जाबाय जानाया दा बोथोराबो सोलायलांबाय मथा मथा मथि दा नांगौबायदि मोना आरोखि ना अखाफोरखौ नांगौबायदि फैला उम गोदो उम गोदोहाय बोथोरजों मानि गायखायामोन नालाय बोथोराव जे जेरै बोथोराव गायो बे बोथोरावनो जायोमोन आरोखि ना। दा बोथोरा सोलायबाय नालाय एसे गायनाय फुनायफ्राबो एसे सोलायबाय आरोखि ना खस्थ'सिन मोनबाय आरोखि दा अखा गैया नालाय अखाया खम जाबाय नालाय
सुबुं सानखोफ्राबो सुबुं सानखोनि अनजिमायाबो बारायलांबायना बेफोरनि थाखायनो बेफोरो एसे गोहो गोहोम गोग्लैबाय आरोना
बोथोरा बिदिनो लासै लासै गुदुं दुंबोनाय जाबोबाय थासिगोन आरोखि ना गोदोहाय गुसु जाबायदि गुसु बोथोराव गुसु गरम बोथोराव गरम जायोमोन बेबायदि मथा मथि जाहै जाफैनाय नंला बायदि मोनबाय आरोखि आङो दा बोथोरखौ माने बे समान गरमानो गुदुङै थाबाय थासिगोन आरो गुबुन जायगा फोरनि बायदि बे जोंनि जायगायावबो बोथोरा बेबायदि जासिगोन बायदि मोनबाय आङो। गासिबो बिफां लाइफांफोरखौनो जोथोन लाया नालाय जोंनि सुबुं फोरा बांसिन दानफायो गायफिननाय गैया हाग्रा बंग्रा एवस्रां जोबो बेफोरनि थाखाय दा बोथ बोथ थोरा मथा मथि सोलायसिगोन आरोखि ना एसे सोलायखाबायानो सोलायसिगोन लासैनो सोलायलांथारगोन आरोखि
माथो होन‌ माथो होनबावनो
औ।
बेनोसै।
लासै लासै उम लासै लासै बिदिनो माबा जालांजोबसिगोन दस्रा गुबुन गुबुन जायगानि बायदि जेरै गुदुङैनो थाबाय थायो गुबुन रायजोफोरनि बायदि जोंनि रायजोआवबो बेबायदि माबा जासिगोन आरो बोथोरा समान दुंनायावनो थाबाय थासिगोन बारा दुंखो दुंनायनि बिदुङा बारा बारा जाबोबाय थासिगोन। हाग्रा अरनबारिफोरखौनो दानफायजोबो नालाय दानफाय दानफाय न' लुनानै थायो बिदियावनो लासै लासैनो जोबस्रांलांबाय हाग्राफ्राबो हाग्रा बिफां लाइफां गैयाबा बोरै थाजिम जानो दा बेफोरनि जाउनावनो लासै लासै बोथोरा सोलायलांनो हमबाय आरो।
औ नोंथां।
औ।
ओ जोंना रायलायनाय टाइमाबो जाबाय खोमा?
औ दोनथ' दोनथनसै ना लाखिथनसै?
औ औ दे दोनथ'लायसै उनाव रायलायफिनगोन दे।